हेल' औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दंमोन?
आं ओरैनो दं
अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मोनथियाखै जानांगौ ना
मिथिदों
अ आं माने जोंनि बर' मानसिफ्रा बर'नि हाबाखौ खौ बोरै खुङो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो
अ आस्सा राज्लाय जागोन दे
औ नोंथाङाथ' बर'नि हाबाफोरखौ नुफेरखाबाय जानांगौ
नुबाय आं बाथौफोर सोरनि बागै बारा बिदि मिन्थिया जों माने ब्रह्म नालाय जोंनिया आहुथि गियो दे
औ दे अब्ला मोजाङानो जाबाय नोंथाङा ब्रह्मनि बागै जेसेबां हागौ एसे फोरमायग्रोलाय आं मानोना ब्रह्मनि हाबाखौ एसेबां मिथिया आं बाथौनि बागै नोंथांनो उनाव फोरमायसिगोन नोंथाङा गिबियावनो बे ब्रह्म धोरोमनि ब्रह्मफोरनि बे हाबा बोरै खुङो बे खौ नोंथाङा एसे फोरमायलांग्रोबानो जाबाय
जोंनियाथ' ब्रह्मफोरनिया ओरैनो सिम्पोल जायो औ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ सेराव फज'बाय माने खायसे मानसिफ्रा बरायनानै लाबोयो ओमफफ्राय खायसेफोरा जोंना ब्रह्मफोरा माने जोंनाथ' बिदि गैया एसेबां बरायलायनाय मानाय आरो सिम्पोल जायो बमिर खाथियाव फज'नानै ओमफ्राय सिख्लाफोर लोगो जिरायफायो आरो सेंग्राफोरनि साइद आ सेंग्राफोरनि सासे जिरायफायो बिदि खाथियाव ओमफ्राय बाखि गदा उनाव साइदआव ज बिनि पुरुहिता अरखौ लगायग्रोयो जय लगायग्रोनानै बिनि फओफ्राय हौवा गोानिनजाव गोदान आरो हौव गोदान हिनजाव गोदान बि दानि बिदा बिदि आरो बिदि साखि दोनलायो माने माने आखाइायाव गथायनानै होबाय आं बिनानावखौ बेफोरबायदि नामफोरखौ होनो आरो बिदि होननानै ओमफ्रायो ाखि लायो आरो सान'खाफोरखौ साखि दोननानै माने आंनि बिनानाव नोंनो गथायना होबाय बे बेफोरबायदि बिनिफ्राय बिदि जाहांनानै ओमफ्रायो सिन्दुर फोथा लाबाय माला लाबाय बिनिफ्राय आरो जिरायफिननानै जयग'नि माबाखौ मन्थ्रफोरखौ म फुरा खालामबाय बिदि आरो जोंनिया ओमफ्राय लास्ट टाइमाव आरो खनथाम गिदिंनानै न मा न'आव सोबाय आरो हिनजावखौ दानोखौ
औ बिनिफ्राय हाबानि नेमा बेखिनि जोबायार
औ जोंना खम जायो एसे
औ बेनिफ्राय हाबा जोबखांनायनि उनाव बिदिनो आथिमंगल जानाय बा नेवथा जानाय होननानै बुङो बेफोरबायाददि माबाफोर नेयम दंबावो नामा आरोबाव
आथिमंगलाथ' जोंना एकदम सिम्पोल सोल जायो ओरैनो हौा गोदान हिनजाव गोदान फैयो उनाव बिनिफ्राय लोगोफोरबो हैफायो बाय आयु गामिनिफोरखौ खायसे गामिनिफोरखौ खायसे मानसिफ्रा लिंजोबो सोरबाफोर लिंजोबा बिदि आरो ओमफ्राय साहाफोर आरो खायसे फोरा ओंखाम फोर जाहोयो जायब हानाय न'खर बिसोरो ओंखामफोर जाहोयो आरो गामिनि
औ औ बेनिफ्राय औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय नों थांनि बे जिथु बे बर आरो खैनानि बिमा बिफा बिसोरजों जि बिबाय खानाय होनना बुङो बेफोरबायदि नियमफोरा नोंथांमोननियाव दंना गैयाथाय
औ बिबान खानाय जोंनि गामिनिफ्राय बेलेग गामियाव जिरै सिख्ला हरनो गोनांबा लाङो बिबानखौ खाहैयो बिदि अ लायनो गोनांबा माने सेंग्रा सेंग्रा थायोबा सेंग्रानिफ्राय हिन्जाव गोदान लायोबा जोंना बिबानखौ लाङो आरो इदि
औ बेनिफ्राय आरो बे सोमोन दो लिंनायफोरनि माबाफोर दं नामा नेमखान्थि बे माने ओ हिनजावनि बिमा बिफा हौवानि बिमा बिफा जों सोमोन्दो लिंहोनाय बिदि
ओ नुदों मालाबा खिन्थु आं बारा मोजां मिथिया
औ औ
उम
बेनिफ्राय ओरैनो जानाय लोंनायफोरा बोरै जायो बेफोरखौबो फंनैसो बुंनानै होबानो जाबाय हाबानि बागै
औ जानाय लोंनायाथ' बिदिनो दालिथ' थाखायो ओंख्रिफोरा जे दालि आरो बेदर ना बेफोरबायदि थायो आरो खायसे मिरामिस जाग्राफोर थायो जोंना ब्रह्मफोरा बांसिन मिरामिस जायो। बिसोरनि थाखाय पनिर स्रा बिदि पनिर संनाय जायो ओमफाय दालि आरो सबजिफोरखौथ' निरामिस संखायो नालाय औ
ओमब्ला नोंथाङा बे ब्रह्मफोरनि हाबाफोरनि बागै जिखिनि फोरमायनानै होबाय बेखिनिखौ खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आं अब्ला दा बाथौ धोरोमनि हाबानि बाबै फंनैसो नोंथांमोन फोरमायनानै होनोसै आरोना नाबो मोजांहाय बुजि मो मिथिस्लाबा जेला
अ फोरमायजायो
जोंनि बाथौ धोरोमावहाय ओ माने मोननै रोखोमनि हाबा जायो आरोना ओरैनोथ सेंग्रा नि हाबा बा सिख्लानि हाबा, बे आलादा। ओमफ्राय लोगोसेनो मा जायो, खायसेनिया मा जायो, ओ हिनजावखौ लाबोखानानै दोन फैनायबो थायो। ओम फ्राय गुबुन फारसेहाय ओ हिनजावखौ लायनो थांनानै लाबोनायबो बिदि जायो आरो ना।
औ।
औ। ओमफ्राय गिबियावनो आं नोंखौ नोंथांनो ओ लाबोखानानै हाबा होनायनि बागै फोरमायनोसै।
औ।
ओ, जेब्ला जोङो हिन्जाव गोदानखौ लाबोखानानै दोनो हौवानि न'आव।
ओ।
अब्लानाहाय जों फुङावनो ओ न'नि बाथौखौ साखोन सिखोन खालामग्रोनानै बे बेखौ‌ एसे थारो। गोथार खालाम बेनि उनावहाय ओ खैनाखौजों बरखौजों ओ दुगैस्रां लोबस्रांहाय साखोन सिखोन खालामनानै ओ बाथौआव जिराय हो फैयो आरो।
ओमफ्राय बे जिराय होफैखांनानै बे खायसे‌ ओ नेमफोर जेरै बिदिनो खुलुमनाय, मान बावनाय इदि एफा एनै थायो। बेफोरखिनिखौ खालामखांनायनि उनावहाय ओ खाया खैनानि माब्लाबा बिबथै फैयो, माब्लाबा बिदा फैयो, बिदिनो नोंथांमोननियाव जेरै हाबा होनो फैयो, नङा होमबा?
उम उम।
दिनो जोंनि बे बाथौ दो बाथौनियावबो बिदिनो फैयो। फैनानै बिदाया बा बिबथैया बा माब्लाबा बिमायं जायखिजाया बिदिनो गोदोर सो सोमोनदोनि मानसिफोर फैनानै हाबा होफैयो आरो।
उम।
ओमफ्राय बे हाबायाव जेब्ला आखाइ गथायो आखाइखौ हौवानिसिम गथायखांना होखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ बेवहाय ओ बा फाखो ओ‌ गिदिंहोनाय जायो आरो बाथुवाव।
औ खैनाजों लोगोसेनो ओ जिथु जोंनि न'खरनि माइनाव माइनाव थफ्ला होनाय जायो ओ जिथु खुरैयाव जोङो माइरं दोननानै जेखौ जों माइनाव होननानै बुङो। बे माइनावखौबो ओ खैना बर गोदानजों लोगोसे बे माइनावखौबो आखाइयाव लानानै बाथौ सोरगिदिं गिदिंनाय जायो आरो। बे सोरगिदिं गिदिंनायाव ओ‌ बरनि ओ बिनानावफोरा ओ ओ बर गोदानखौ ओ साथ थोरसियाव थोरसि गाहामावहाय साथि लानानै बेयावहाय गय फाथै लानानै ओ बर गोदानखौहाय उल्था मोखां जानानै बरायनानै लाङो आरो बे फाथैजों सिबोै सिबैहाय। बेनि उनाव बिदिनो फाखोबा गिदिंखांनायनि उनाव ओ साहानि न'मा न'आव सोहैयो लांनानै। बेयाव सोहैखांनायनि उनाव बिसां बिथांमोननि एसे जानाय लोंनाय खालामो। ओमफ्राय बिनि उनाव ओ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो बे हाबाया। बेनि औ बेनिफ्राय ओ खायसे ओ‌ बे हाबाया खायसेया ओ सम नायनानैसो बानायनाय जायो नालाय। माब्लाबा जुदि हाबानि समा फुङाव थायोब्लाथाय हाबाखौ आगोलावनो होग्रोयो बिनि उनाव जानाय लोंनायखौ खालामो। ओ रा गासै रायजोखौनो जाहोयो बा खायसे गामियाव रायजो जाहैयिबो थायो। खिन्थु बांसिनावनो आजिखालि रायजो खौशजाहोनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनिफ फ्राय खायसेनिया जाहैबाय मोनायाव मोनायाव थायो समा अब्लाना मोनायाव हाबा होनाय जायो। ओमबाना सान साननि समावनो खायसेखौ ओ जाहो लोंहो हगार हरग्रोनाय नुयो आरो रायजोनि सुबुंफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो जायो। ओमफ्राय खायसेनिया मा जायो हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांनांगौ जायो जायफोरनिया लाबोखानाय जाया बिसोरनियाव मा जायो जों खैनाखौ लायनो थांनांगौ जायो आरो। खैनाखौ लांनो थां लायनो थांनाय जानायाव खायसेया बरखौबो लानानै थांफायो। जुदि बरखौ लानानै थाङोब्लाथाय ओ हाबाया खैनानि न'आवनो जाबोखायो आरो।
उम
अब्लानिया जिखिनि हा बानि नेम आं जेरै बुंलांबाय बे बरायनाय बाथौ गिदिंनाय बेफोर गासिबो खैनानि न'आवनो जाबोयो आरो जुदि खैनाखौ लायनो थांनांगौब्लाथाय। उम बेनि उनाव जाखां लोंखां हराव बे बर गोदाननि न' खर फारसे गिदिंबोफिनो। उम बेनि उनाव ओ बिनि उनाव साननैसो थानानै ओ खैनानि न'खरावहाय नेवथा जानो लिंहरनाय जायो आरो जायखौ आथि मं गल होनना बुङो दाशआथिमंगल जानो लिंहरो। बेयाव हाय ओ बर गोदानफोरा आ मोजां ओ मा होनो बेखौ गावनि बिहाव बिखुनजोफोरनि थाखाय खायसे जि जोम लानानै थाङो दान होनाय बाय दि बा मान बावनाय बायदिहाय सौराय बानायनानै लानानै थाङो आरो ना जाहोहैनो थाखाय।
उम
फोरनो बेफोरनो आरो गुबुन ओ गुब बै माबानि खान्थिफोरा बेफ फोरनो गुबै
नोंथांनिखौ बाथ बाथ्राखौ खोनानानै मोजां मोनबाय।
औ औ आंबो नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खोनानै जोबोद मोजां मोनबाय अब्ला। एसेबांआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे दे।
उम।